नोंथां
नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
गोजोन्थों नोंथां
दा नोंथाङा ओरैनो दंना
औ नोंथां आं ओरैनो दङो
औ दा जों बिदिब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोमोन नोंथाङा हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ दा जोंहा आयदायानो जाहैबाय दावबायनाय एबा बेरायनाय
औ नोंथां
औ दा बिदिब्ला नोंथाङानो जागायग्रोना होदो नामा
औ दावबायनाय होनना बुङोब्ला जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे दाबसे जायगायाव माने बेरायनाय आरो ना
औ
बे बेरायहैनायखौ जोंनो मानो गोनांथि जायोब्ला जों दि साम सानफ्रोमबो खामानि मावनायाव बेस्थ' जायो
औ
अब्ला जोंनि देहायाव गोबां बिबांनि साननाय हनायफोरा जाखांबोयो आरो
औ
जायनि जाउनाव जोंनि देहायाव मालाबा दुरबल गावनिखौ लोरबां मोननाय बेफोर सोमजिखाङो
औ
जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला बै साननाय हनायफोरा फ्रेश बारनि गेजेरजों गोमालांनो हमो
औ।
जायनि जाउनाव जोङो हाजो ओनसोलाव दावबायहैब्ला दैमा सेर सेर बाल खोलो खोलो बारनायजों लोगोसे जि दंफां लाइफांनि जिब जुनारनि दाउमा दाउसानि जि गोदै रैसुमै देंखो
औ।
बे देंखोफोरखौ जों खोनानानै जोंनि गोसोआ
औ
बेनिखायनो आं सानो जुदि बे बुहुमाव दावबायनाय गैया अब्ला जोंनि सोलेर देहाया रांख्रब बांनो हागौ। होननानै आं सानो आरो।
औ।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जोंनि खाथि खाला थानाय। मुंदांखा दावबायग्रा जायगानि मुंफोरखौ
औ जोंहा जे आसामावबो बिदिनो गोबां दावबायग्रा जायगा दं। आरो दा बेफोरावबो गोबां मानसिफोरा दावबायनो फैयो। दा आङो बुंनो सानदों मानास हाग्रामा एबा मानास नेसनेल पार्क बिदिनो जोंहा काजिरङा पार्क आरो लोगोसे बेहा जोंहा बिदिनो फिसा फिसा लावखार ओंखाम जाग्रा जे जोंनि साखाथियावनो थानाय सरलफारा एबा दारायबिल आव सुखथि बिदिनो जोंहा ओजोंहाय बिदिनो गोबां गोबां दंबावो आरो बेफोराव जोङो गोलोम बोथोराव गोबां मानसिफोरखौ दावबायनाय नुनो मोनो आरो। लोगोसे जोंहा जे गोलोम बोथोराव गोलोमनाय एबा गरमनायखौ लानानै जोंहा बैबायदि जे दावबायग्रा जायगाफोराव गुसु बिफां लाइफां हाजो जायगा जायो नालाय आरो बैफोरनि गुसु दैयाव दुगैनो जोंहा दावबायहैनाय जायो आरो लोगोसे बिदिनो जोंहा बैफोर लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव जे जोंहा गोजां बोथोर एबा जानुवारि डसेम्बर बेफोरावथ' बोसोर जोबनायनि बा बोसोर गोदाननि बेजों लोगोसे जोंहा जे फरायसालिफोरावबो दावबायनो लाङो आरोथ जोंहा दावबायनाया जे जोंनि भारत हादराव दावबायनाय बेखौ बेखौल' बुङा एबा जोंहा भारत हादरावल' दावबाया जोंहा गोबां भारत हादरनि खाथि खाथि थानाय जायगा हादोरफोरावबो जोङो दावबायहैयो दा बिदिनो जोंहा जोंनि आसामाव दावबायोबोलाथ' बेबायदि डकुमेन्ट एबा जेबो जेंना फैया नाथाय जोंहा गुबुन जायगा एबा गुबुन हादराव दावबायहैनो गोनांब्ला जों हा जों गोबां प्रब्लेम जानानै फैयो। आरो डकुमेन्टफोरनिबो गोनांथि जानानै फैयो। बुङोब्ला जोंहा गुबुन हादर दावबायहैनो थाखाय गिबियावनो जोंनो गांसे पासपर्ट नांग्रा नांग्रोगौ जायो। आरो बे पासपर्टखौ मोनोब्ला बै हादराव दावबायहैनो थाखाय जोंहा भिजा एप्लाइ खालामनांगौ जायो। बेनि उनावसो जे नोङो बै हादराव दावबायहैनो हायो। आरो लोगोसे बैफोर गुबुन हादराव दावबायहैयोब्ला जोंहा गोबां डकमेन्ट कागज एबा जोंनि रावखौ बेसोर बुजिया बेदिनोथ' जोंहा प्रब्लेम जानानै फैयो नङा मा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांनि बाथ्राखौ खोनानानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा जि दानिसो सिगां थार बाथ्रादे बुंनानै थांबाय आं बेखौ एसे गुवारै फोरमायनो सानबावदों। नोंथाङादि दानिसो सिगां बुंदोंमोन जोंहा बोसोर गोदाननि जानुवारिनि समाव बै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जि गावनि फैगौ समनि मोजांनि नि थाखाय रंजा बाजायै फालिथाय महरै मोनसे खाना जानाय जायो बेखौ नोंथाङा दानिसो सिगां आं बुंनानै थांबाय।
औ
बे दावबायनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो, आं बेखौ नोंथांनिसिम एसे फोरमायहरनो सान सान्दों।
औ दे फोरमायना हो नोंथां।
जों फरायसालिफोराव जों नुनो मोनो फरायसाफोरखौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गोदान जायगायाव लांनाय जायो। दावबायनाय महराव। जाहाथे बिसोरो बै दाबसे जायगानि नुथायाइखौ नुनानै माखासे गोनां आ खु सोलोंबोथों होननानै।
औ।
आरो फारसेथिं बै जायगायाव जा रोंगौथि रोंनानै जों मोनदाङो बेखौ साफ्रोमबो फरायसानो लिरनानै एबा गोसोआव लाखिनो थाखाय फोरोंगिरिफोरा बिसोरखौ गावनि कफियाव लिरना दोनो होननानै। जोंङो मोनथिखागौ। बेनिखायनो आं सानोदि दावबायनाया मोनसे सोलोंथाइ होननानै। नोंथाङा बेखौ मोनथिगौ ना?
औ मिथिगौ नोंथां।
जुदि जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला जोंनियाव थानाय दुखु, सोरखौबा रागा जोंनाय, बोराबनाय गिनाय बायदि बायदिफ्रा गोमायो। लोगोसे बै आबहावाजों थानाय गुसु बार बारनायाव दाउ खौऔनि गोदै देंखो गाबनायजों आरो बायदि मैया जिब जुनारनि महर नुथाइखौ नुनानै जोङो गोजोननाय मोनो, नोङा होमबा नोंथां? दा बिनिखायनो आं बुंनो सानोदि दावबायनाय ब्ला जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव माबोरै बिनि महर मोखांखौ नायहैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बि थासारिया गुबुन दाबसे थासारिजों माबोरै हुदा बेखौ जोङो माबोरै मोनथिगोन बेयो मोनसे गेदेर जेंना जानानै फैगोन।
औ।
बेनिखायनो दावबायनाया जोबोर गोनांथार। नोंथाङा आंनो दानिसो सिगां बुंलांदों दि जोंनि भारत हादरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोराव जों दावबायनो हायो। नाथाय जोंहा मोनसे जेंना जानानै फैयो दि।
औ।
बे जेंनायानो जाबाय जोंनो मा? पासबुक नांगौ नोंथाङा दानिसो सिगां बे बाथ्राखौ बुंनानै होदोंमोन।
औ।
बेयो गोनांथारदि जुदि सासे सुबुङा। गुबुन दाबसे हादोराव थाङोब्ला बै हादोराव बियो सानबेसे थागोन? एबा सानबेसे बेरायगोन बेनि जोङो थि समखौ मोनथिनो थाखाय। बेखौ बाहायनाय जायो।
औ।
बेनिखायनो जुदि जोंहा सरकारनि मदद लायालासिनो बै हादोर दाबसेयाव सम बारहोयोब्ला एबा नांनायनि बांद्राय सम बारहोयोब्ला जोंहा सरखारजों दाय जानो हागौ।
औ।
नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन। थारैनो।
नोंनिसिम बेनि बागै एसे गुवारै फोरमायनो सानबावदों।
औ जोंहा औ। जोंहा एसे दावबायनायाव जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जोंहा बेखौ सोलोंनो मोनोदि बै जायगानि सुबुं फोर माबोरै थायो माबोरै जायो? बिसोर माबोरै रायज्लायो बिसोरनि जानाय थानाय हुदाया जोंनि फ्राय जुदा जायो जों बेफोरखौ सोलोंनो हायो। दा नोंथांनाव मोनसे सोंनो सानदों जे जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनोब्ला जोंहा मा मा लांफानांगौ जायो? जेरै जोंहा फार्स्टआव दावबायनोब्ला जोंहा मा लांफानांगौ आरो जोंहा जे मोनसे बरफ गोलैनाय थान्दा जायगायाव दावबायनोब्ला जोंहा मा लांफानांगौ? बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा आंनो थिग बाथ्राखौनो बुंदों आं बेनि बागै एसे गुवारै फोरमायनो सानदों। बे जोंहा हाजो ओनसोलाव दावबायनो थाङोब्ला बे जाय जायगायाव गोबां हाग्रा दं आरो बै जायगायाव गोबां जिब जुनार बे थागोन बेबायदि जायगायाव जों दावबायनो थाङोब्ला माखासे नेमखान्थिजों फालिनो गोनां जायो। गावखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय।
औ।
जों लोगोसे लांफानांगोन अर फोजोंग्रा मुवा।
औ।
जायनि गेजेरजों बायदि हाग्रानि जुनारफोरखौ सिगि सग' खालामनानै बेनिफ्राय जोङो उदां रैखाथि मोननो हायो।
औ
बेजों लोगोसे जोंहा लांफानांगोन मोनसे हाथियार। हाथियार होनना बुङोब्ला जिब जुनारनिफ्राय गावनि जिउखौ रैखाथि मोननो थाखाय गंसे पिस्थल जोंहा समाबो जानानै थांबाय। नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं आसा थियो जाउनाव माब्लाफोर फिन लोगो मोनफिनगोन होननानै
औ